हेलौ खोनायाखै?
हेलौ
हेलौ
हेलौ
मा खामदों? हेलौ
हेलौ
अ आं दहाय कल खालामनाया
हो
कल खालामनाया
औ
उम मा खामदों?
दायो दङ ओरैनो।
न'आव थांगासनो दं नामा?
औ
न'आव थांगासिनो दं नामा होनदां
औ न'आव दं
आं वाटसएपाव मेसेज हरनाया
औ औ मिनथिदों मा खालामदों नोंलाय?
दङ ओरैनो रुमावनो
आ ओ अबे जायगानि
बिदिनो बिसनात सारिआलि
बिसनाथ सारियालि अ ओम बिसनाथ सारियालि मा मा जायगा
ओ ओरै बालिसां बिमाजुलि
अ आं गफुरनि
गफुरनि
औ
ए
फैबाय गफुराव सिगां
ओ थांखांबाय खनसे
उम मा ओंख्रि जानाय
ओम माबासोलै ओ भिन्दि आलु ओमफ्राय मथर भाजा
अ
उम नोंसालाय
जोंना माबा दालिजों ना गोरान
उम
खोनादों
औ
औ नोंनि माथोखौ इसे फिसा फिसा खोनादों गोजानाव दं नामा एसे
खाथियावनो होदो ओमफ्राय मानो इदि खोनादोंथाय
औ आंनिखौ मायदि खोनाहैदों
स्रां स्रांआनो खोनादों मोजांनो क्लियार
औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा
माइ गायनाय गायाखैनो माइ माने जोंहा आरो
खोनायाखै
बनद'कसो होदों बनदक माने गायनायानो जायो बनदक होना दोनदों माने बनदक माने ओरै मा मा होनोमोनलाय आदि आदि होनोमोनना
आदि होनानै दोनदों आरो
उम
अ जोंनाबो नै दै गैया गायनाय जाथ'वाखै
गायनाय जाथ'आखैना
दै दं नोंसिनिथिं
उम दै दं ओरै हाजो खाथिना
अ जोंनिथिं अखा हाबाल' दै जायो ओमफ्राय अखा हायाबाथाय गोरान एकदम खस्थ'थार
न खरावलाय साबैसे दं नोंस्रालाय?
ओ साथाम दं
सताम ने?
औ नोंसिनालाय?
साब्रै
औ सोर सोर जायोबा?
मामि दादा आं बाबा
आचसा
उम
थिगानो खबर सबर बोरै?
दङ बिदिनो गेजेरावनो। नोंनाय?
अ रुम थाना माबाफोर मावो नामा?
सोराङो
औ
रुम थाया माने लोगोनि रुमावसो फैदों आङो न'निफाय।
औ
बेरायनो होनानै फैदों
औ औ सानदुं नुनो अखाहा होादों दा सारियालियाव?
सान्दुं बे बिराद सान्दुं गोसा
अ जोंनिथिंबो सान्दुं गोसा बिरादनो गरमानो लाजायालै
गरमानो लाजायाना?
उम गरम बोथोर थांबासो मोजां जासिगोन।
अक्ट'बराव हाबो खोमोना गोजां बोथोरा
ओम सेप्तेम्बर सेप्तेम्बर बारनालिसि जायोलै
उम
बांसिन गरमानो जानाय जायो गोजां बोथोरा खम ओरै अक्ट'बरनिफ्राय हाबो खोमा नभेम्बर
नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मास मोनब्रैयाल' मोजां थान्दा जायो।
फरायनायफ्रा जोबबाय ना फरायथला
फरायनाया दायो ग्रेजुवेट जानानै दंथ'यो जेबो मावथ'वाखै नोंहखलाय?
आं माबायाव आइ आइटि आइल' लानानै दोनबायलै
औ मोजां टेकनिकेल लाइनाव आइ टि आइ लानानै आइ टि आइ थाबा ओरैनो बेखार जाया मानसिया
उम
जेरावबो एंगेच जानानै थानो हायो नङा होमबा।
औ
नों मा मा मायाव लादों आइ टि आइ खौ जेनेबा मा आयदायाव?
आं माबा वेलदारावसो गोलैहैदो।
अवेलदार।
उम
अ बेबो थिगानो। जोंहासो दा बेखारबाव नोंसिना दा बेखार नङा।
दा मा जायो उनाव
प्राइभेटावनो लादों ना गभमेन्टावनो लादोंमोन?
गभमेन्ट
औ थिगानो होमबालाय। माबा मोनोना नोंसोर ना मा होनोमोनलाय कन्ट्राकसुयेल इदिनो आरो मा होनोमोनलाय इखौ
होम मा
रलै नामखौनो बावबाय आं इदिनो नोंसोरना माबा जोब्बा कर्स जोबबा कन्ट्रेकसुयेल अबबा अबबा दैथायहरा जानो?
आंना कर्स जोबजोबाखैै माने दोनथ'बायसो होनदों माने दा आरो बिदिनो जेनेबा फर मन्थ इदिल' माबानानै दोनबाय माने दा।
अ अ
उम
उनाव लाफिननो हागोन दे माबाबानो।
उम उम उनाव
सोर सोर दं दालाय ना हारसिं दङ?
दङ लोगोफोर दङ सानै साथाम साथामानो दं।
अ
लोगोफोरजों ज' ज' थानो मोनबा मोजां जायोलै।
हारसिंबाबो सुखुवाना।
इन्ट्रेस्ट थानो मोजां जायो।
ओम
जोंबो सिगां ज' ज' थायोमोन।
बेलासिनि जानाय लोंनाय जाथ'वाखै?
मा होनदों?
बेलासिनि जानाय लोंनायफोर जाथ'वाखै नामा होनदों?
ए ओहो जाथ'वाखै।
औ
ओमफ्राय खै गोबाव खै गोबाव रायलायनांगौ बेयाव?
ओ जि मिनिट रायलायनांगौ होनना खोनादां।
जि मिनिटनि उनाव दाननांगोन खोमा।
ओम
जि मिनिट ग्रोब जाहोनानै।
जाहोनानै हो मा होनदों?
हा
मा होनदों?
जि मिनिट जाहोनानै दाननांगोन खोमा होनदां।
उम
जासिगोन ना बारा गोबाव गैला।
बेनो जाबायानो
उम
दानसि होमा